हेलौ।
हेलौ अ' खोनादोंना नोंथां? अ' खोनादों नोंथां।
मा खालामबाय दं नोंथां।
अ' आं ओरैनो दं नोंथां। नोंथाङालाय मा खालामदो?
आंबो दायो फुंनि साहा लोंनानै ओरैनो जिरायना दंथ'यो नोंथां।
उम नोंथांनि खबरा दासान्दि माबोरै दं?
दाथ' थिगानो नोंथांनालाय।
अ' आंनाबो बिदिनो दोंन्थयो दे नोंथां।
नोंथांमोननिथिं बोथोरफोरा माबादि जागासिनो दं।
ओ जोंनिखिंथ' बोथोरफोरा ओरैनो। दसेनो अखा हालाय सानदुं दुंलाय बिदि जागासिनो दं आरोना नोंथां।
औ आं माबा नोंथांजों औ औ। मा होनो दैज्लां नालाय दा बोथोरानो बिदिनो आरो दसेनो सान्दुं। दसेनो अखा।
औ।
आं नोंथांजों माबा मोनसे आयदा लानानै सावरायनो थाखायसो। कल खालामनाय जादोंमोन आरोना नोंथां सावरायजागोन ना।
औ सावराय जागोन दे नोंथां।
होमबा आं ससियेल मिडियानि सायावनो राय्लायनो सानदोंमोन आरो नोंथां।
औ नोंथां रायज्लायजागोन दे।
ओ नोंथाङा ससियेल मिडियानि मा। जोङो मा मुलाम्फा बा मा खहा। बा जों माबोरै बाहायोब्ला जोंहा मो मोजां खाबु जायो। बा माबोरै बाहायोबा जोंहा खहा जायो बेफोरनि बागै। नोंथाङा मा मिथियो मा। मोनथिनानै मोनो बा बुजिनानै मोनो नोंथाङा एसे आंनो। फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
ओं।
ससिलमि ससिल मिडिया बुंब्लाथ' बेहाय ओ गोबां। औ मोजां गाज्रि खौरां ओ मोनो आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
औ ससियेल मिडिया आरो मोजाङै मोजां खामानियाव बाहायबाथाय मोजां। आरो हामा खामानियाव बाहायबाथाय हामाया जायो। ओ दानि दानि जुगावथ' ससियेल मिडियाखौ बांसिनानो माने हामा लाय उनाव नुनो मोनदों आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बांसिनानो जेनेबा ओ दिन्थिनाङै आखुफोरखौ ससियेल मिडियायाव दिन्थियो जेनेबा ओ जि देखायनांगौ बा रिल्सआनो जा बा मायबा मोनसे फट' भिडिअ' बेफोरनो जा माने मोजांखौ देखायनो गारि माने बांसिन हामा लाइननिखौ देखायो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ माने भिदिअ बिदि फट' देखायबाबो जेनेबा मोजां मोजां ओ सिमानि होनांगौ जेनेबादि लिमिट क्रस खालामनानै होनो नाङा आरो ना नोंथां।
औ।
दानि जुगावथ' बांसिनानो बिदि बायदि माने ओ सिमानि बारगा होनायखौसो नुनो मोनो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां।
अ माने ओ गाव गावनि जेनेबा मान सनमान नायनो रोङि जालांबाय माने माखासे मानसिफोरा उन्दै उन्दै गेदेर रावखौबो सिनायला ओरैबायदि जाहैबाय ससियेल मेडियाया। निउस ओ मोजां मोजां निउसफोरखौथ' होयो बुहुत होमबाबो माने निउस बिदि मोजां मोजां जिनिसफोरखौ बारा नायबाङा आरो ना मानसि फोरा जेसेनो गाज्रि होयो एसेनो बेफोरखौसो नायो।
औ।
गोदोनि सो गोदोनि ससियेल मिडिया बिदि आरो दानि ससियेल मिडिया जोबोद फाराग दं।
गोदो बेफोरबायदि जेनेबा गाज्रि गाज्रि नुनो मोनामोन दानिया आरो गाज्रि गाज्रिखौसो बांसिन नुनो मोनो।
औ।
गोबां उन्दै उन्दै गथ'फोराबो जेनेबा बेफोर ससियेल मिडियायावनो थानानै जेनेबा हेगारनाङि फट'बा भिडिअ हेगारो नंनायनि नङैनि माने लिमिटखौनो मिथियै बायदि जालांजोब्बाय आरो ना दानि जुगनि ससियेल मिडियाया।
औ। था नोंथाङाथ' मोजाङैनो खोन्थाबाय आं
औ।
माबादि औ नंगौ नोंथां दा जोंनाव मा होनगोन बिदिनो माने नों गाज्रि माबा मोनसे ओंखारबा बेयो मा
औ।
ओरैबादि गोसारो नों फातताखौनो मोननाय नङा आरो जोंना मोजां बाथ्रा गोसार गोसारनायानो जोबोद खम नङा होमबा
औ औ गाज्रियासो बांसिन गोसारो
ससियेल मिडियाथ' जों बाहायनो रोङोब्ला जोंहा मोजां खामानियाव जोद दं जेनेबा ससियेल मिदिया जों खायसे रांबो खामायनो हायो। जुदि नों सोलोंथाइफोरखौ मोजाङै जेनेबा बेलेगखौ फोरोंनाइनि बिदिय ह बेफोरबायादि मोजां खामानि मावनानैबो नों रां खामायनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां नंगौ
आरोबाव जोङो गुबुन गुबुन गोजान गोजान जायगा फोराव मा जागा नो दं बा बैयाव माबा मोनसे दै बानायानो जाबाय बा जों नायदो बिसोरनियाव मा होनगोन माबा मोनसे जे बांग्रिङानो मावबाय बा बैफोरबायदि खोथाखौबा निउसफोराव जोङो नायनो हायो आरोना नोंथां आरोबाव जोङो आजिखालि दं गोबां एप दं जेनेबा बिदि बिराद आ एपफोर दं आरोना जायजों जायजों जोङो जोंनि खोथाफोरखौ सेयार खालामनो हायो बा जोङो जों रोङि गोबां खोथाफोर थायो बा फरायसालियावनो नों रोङाखै बा नोंनो माबा मोनसे फरायनायाव हेल्प नांगौ बा माबा मोनसेखौ नों बुजियाखै बे वार्डा मा बा बेैनि उनाव बिनि स्टेपा मा बैफोर खोथाफोरखौ जों मा बैफोरबादि एपाव होनानै जोङो एनसार सार मोननो हायो नङा होमबा बैफोरबादियाव जोङो गियान लानो थाखाय गियान लानो थाखाय जों ससियेल मिडियाखौ बैफोर बादि खालामाबा बाहायोब्ला जोंहा गोबां मुलाम्फा दं आरोबाव जों बेखौ जेनेबा जोङो ससियेल मिडियाफोराव आरोबाव मोनसे खोथाया जोङो जेनेबा साख्रिनि इन्टारभिउ बाबै मोनसे इन्टारभिउ बैफोर बादियाबो जोंहा सब ससियेल मिडिया जनो जायो नङा होमबा नोंथां थ' बैफोर बादियाव ससियेल मिडियाया जोंनो मोजां खाबुबो होयो नाथाय नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंहा मा खालामगासिनो ससियेल मेडियाखौ ओरैनो बाहायलागासिनो माने ओरैनो जानला मोनला खामानियाव माने सोरबाबा भिडअ हगारनानै बा मालाय बिनि भिडिअ नायबाय थानानै बिदिनो गोबां जोंहा मा टाइमखौ लस खालामो आरो जाय ताइम खौ नोङो फरायनानै बा नोङो माबा मोनसे खोथ था गुबुन जायगानि मिथिनानै बा नों रोङिखौ बुजि नानै लानो थाखाय नोंहा गोबां ताइम दंमोन बैबादि ताइमखौ खौ नोङो लस खालामनानै नोङो जानला मोनला भिदिअ नायबाय थानानै बा जानला मोनला ओ बिदिनो नायबाय थायोब्ला जोङो टाइम वेस्ट इदि खालामनाय जाया नङा होमबा नोंथाङा
औ औ नोंथां नंगौ
बैफोरनि थाखाय मा जोंहा जोबोद लस जायो आरो बैफोरबायदि खालामना लायोब्ला आरोबाव जों नुनो मोनो गोबां उन्दै उन्दै गथ'फोर दं जायफोरनो जों जों जेब्ला उन्दैमोन जोंथ' मबाइल नो नाङा दाङामोन नङा हमबा नोंथां नाथाय दानि जु गाव नायलाय नोंथां मााबादि उन्दै उन्दै गथ'फोरनिनो डाइरेक्ट बिसोरो मबाइलखो आखाइयाव होना होयो। जाय जों बिसोरो मबाइल एसे देरबा मबाइलखो गैयाबानो थानो हायि बिदि जालाङो आरोना नोंथां बिसोरो मा आरोबाव खायसेया मा गथ' उन्दै उन्दैफोरा दाथ' फोरा बिराद एपफोर दं नङा होमब्लाथ' बिसोर मा गेम फोरो गेम फोर जोबोद गेलेयो नङा होमबा आरो बिदि गेम गेलेबाय थायोब्ला बिस्रा मा जागे एदिक्ट जालाङो नङा होमबा गेमजों आरो गेम गेलेयाबाथा थानो हायो आरो जोंखौबो नाय जं माबा मोनसे नों एप भिडिअ नायबाय थालाय नों आन्दायना थागोन बा नोङो बावलांगोन नों मा मावदोंमोन। नङा होमबा बे जोबोर गाज्रि बे ससेयेल मिडियाया एडिक्ट जालाङो। इनिखायनो माने बियो जोङो दसे सम मोननायावल' नायनांगौबा जों माबा मोनसे रोङिखौ मिन्थिनो थाखायल' जों ससियेल मिडियाखौ इउस खालामनांगौ। बा जोंहा साख्रिनि एप्लाइ खालामनो बा एगजामा नोंना माला? बै फोरबादि मालानि डेटआव बै एगजामावमोन बैफोरबादिखौ नायनायाव जोङो बाहायोब्ला जोहा गोबां खाबु दं आरोना थ' आं बुंनो हा सानो ससियेल मिडियाया जोंहा मोजांबो गाज्रिबो नाथाय जों ससियेल मिडियाखौ मोजाङै बाहायनो रोङोबा जोंहा गोबां खाबु दं आरो जों जोबोद जौगानो हागोन। लाइफआव जुदिस गाज्रि बाहायोब्ला जोंहानो गाज्रि जागोन जोंनिनो ख'हा नङा होमब्ला नोंथां?
औ नोंथां नोंगौ।
जों गाज्रि बाहायब्ला जोंहा जोबोद ख'हा जागोन आरोथ' ससेयेल मिडियाया जोंनि सायाव जों माबोरै बाहायो जों बेखौ माबोरै बाहायो बा माबोरै नायो बा माबोरै लायो बिनि सायावनो बे ससियेल मिडियाया आरोना मोजांबाबो मोजाङाव बाहायोब्ला मोजां जागोन जुदि गाज्रियै बाहायोब्ला गाज्रियानो जाखागोन। बेनो आरोना नोंथां आं बेखिनिखोनो ससियेल मिडियानि बाग गै नोंथांनो फोरमायनानै होबाय आरो नोंथां।
औ औ।
थाङाबो आंनो जोबोद गुवारैनो मा होनो ओ बेखेवनानै खादोंमोन ससियेल मिडियानि माखासे खोथा जेनेबा ओ गाज्रि भिडिअफोर बेफोरदि हगारनाय आरो बांसि बैफोर बादियाव गोसो होनाय नङा होमबा आरो आजिखालि ट्रेन्दिं बिदि जागासिनो नालाय मानसिफोराबो बयबो बिदियावल' माने टाइम इनभेस्ट खालामगासिनो आरो गावनि रियेल लाइफ खौ बावलांनाय बायदि जाजोब्बाय आरो मानसिफोरा।
औ
औ जोंहा मा ओंखायनो माने जोंना टाइमा जोङो बै मोजां खामानियाव इनभेस्ट खालामोबा जोंहा मा होनगोन जोंनिनो मा होनगोन ओ मुलाम्फा जागोन आरो जोबोद नोंथां। दा नोंथां जोंना समाबो जाखाबायमोन जाहा माला बा गोदान आयदा लानानै रायलायलायनोसै नामा नोंथां दिनैनि था खाय जोंहा बेखिनियानो दोनथ'सै नोंथां।
अ दे नोंथां।
गोजोनथों नोंथां।
औ दे।